ओं औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जायैबाय नोंथांमोन मोननि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ फाथो आबाद मावनाय बुङोबाथ' जों फाथो आबाद मावनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो फाथो मानि बेगर नांग्रोगोन बा जोलै नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जों बे ओ फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव ओ दुब्लि एबा फोथार खौ मोजाङै हालौग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेब्ला जों बे दुब्लि बा फोथारखौ ओ मोजाङै हालेवग्रोना लायो अब्ला या जों बे फाथो बेगरखौ जों सास्र्रि सास्र फैाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बुंनो थाङोब्लाथ' बे दुब्लि एबा फैसाखौ एवनो थाखाय जोंनोे टे क्ट एबा मोसौजों एवनांगौ नङा हामा नोंथां औ। थिग बेबायदिनो ओ गोदोथ' बांसिन मोसौजोंसो हालेवोमोन। हालेवोमोन ओ खिन्थु दानिया बिुदि मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। बेजों ट्रेक्टरजोंसो हालेवो। ओरैनो जेब्ला जोङो दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फमायना लानानै जों फाथो ओ बेगरखौ जोङो ओ जेनेबा सास्रि सास्रि फोबाय फैयो आरो नोंथां। औ बिदिनो ओ फाथोआ रज'नो थाखाय जोङो बिदि बिदिनो बवा बा दान मोनसे नांगौ बहाबा दान मोनसे ओ खावसे दिन नांगौ आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जेब्ला जोंनिया फाथोआ ओ जौवो जों बे फाथोखौ जोङो ओ फुनानै जों मुथा मुथा खालामनानैबो जोङो हाथाय एबा बाजाराव फानहैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो ओ जोङो बेखौ न'आव जानो थाखायबो जों फाथोखौ लानानै फैयो। जों फाथोखौ बिदिनो जों ओ थावजों जों एवनानैबो जायो आरो ओ आलुफोरजों मैद्रुबो सं ना जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां खायसेखौ।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला फाथोनि बिलाइया एसे रायो जों बे फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै लाबानानै जों बिदिनो न'खराव माबा मोनसे आइजेंफोराव एबा बस्थाफोराव जों दोननानै जों सान्दुंफोराव लामो आरो नोंथां लामनानै दोनो। औ थिग बेबायदिनो जेनब्ला नारजिया रा ओ बे फाथो बिलाइानो जोंनिया नार्जि महर मोनो आरो जेब्ला जों बेखौ नारजि मुं होयो। राननाय फारथोलबो नङा होमबा नोंथां? औ ओ बिदिनो जों बे नारजिखौ जोङो ओ मैगं संना जायो जों बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ अमा बेदरजों नारजिबो संना जायो नङा होमबा?
औ नोंगौ
आलुजोंबो जफोर दङ जायो नारजिखौ सबायाइफोर ओ बिदिनो सयाबिनफोरजोंबो नाफोरजोंबो संना जानायखौ नुयो आरो। बिदिनो अमा बिबौ'फोर जो जोंबो संना जायो। ओ थिग बेबायदिनो बे ओ फाथो एबा नार्जिनि बिफांखौ जों ओ जेब्ला बिलाइफोरखौ हाहांजोबो अबाया जों बे बिलाइखौ फुनानै एबा दानस'नानै लाबानै जों बेखौ ओ मुथा मुथा खानानै जे बेखौ हाखर एबा लङाफोराव सोमना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो एसे ओ दिनफोर बारहोनानै ओ बे जेब्ला माबा सेवलाङो बे सेवनायखौ जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै जों बे फाथो बिगुरखौ ओ बोखारो आरो नोंथां माने बेखौ फाथो सेवनाय बेफोरखौ जोङो बोखारो। बोखारानानै जों बेखौ ओ बिदिनो ओ बिदिनो लानदां जायगायाव जोङो सान्दुं गांनाय जायगायाव दान्दा गायनानै जों बेयाव लामना दोनो आरो बिगुरखौ फाथो बिगुरखौ। बिदिनो जेब्ला जोंनिया फाथो बिगुरा रानो अब्लनिया जों बेखौ ओ ओ माबा ओ दिरुं हिसाबैबो बाहायो। ओ गोदोथ' जोंनिया मोब्लिबनि राहा गैयामोन नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दि मोब्लिबनि राहा गैयिलाय जों साथिसो बाहायोमोन नङा होमबा? हरफोराव जोङो बिदि सोरां मोननो थाखाय साथिस बाहायोमोन। बिदिनो जों साथियाव बे फाथोनि जा दिरुं जों बेखौ सोनानै जोङो बेयाव केरासिन होनानै अरलगायोमोन आरो नोंथां बांसिनानो
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला ओ फाथोनि बे बिगुर जिरनानै जा बिफां ओ बेयावबोथ' आरो बे फाथोनि मोदोम बिफाङा थालाङो नङा होमबा नोंथां? औ बेखौबो जोङो सान्दुआव फोराननानै ओ मोजाङै जोङो बिदिनो खायफा खायफाया अरबो सुनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो जोंनिया ओ बर'फोरनिया मोनसे नेम दोङो नङा होमबा नोंथां? औ जायबा ओ न'खराव जायबा ओ न'खर एबा गामियाव जा सुबुं रुंसारि जाला जादों बे सुबुंनि दाहा हगारनो थाखाय जों बे नारजिखौ जेनेबा अरगारनाय नेमखान्थि दोङो आरो अरगारनाय एबा सोमोन्दै एंगारलायनाय
औ
औ बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो दाबो बिबदि नेमखान्थिया ओ सोलायबोबाय थादों आरो। औ ओ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबा दि मावो नोंथाङा‌ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बे
औ
जों माइ गायखांनायनि उनाव हाखौ मोजाङै मोनजासे ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवग्लिना लानानै बेनिफ्राय हाखौ मोननायजासे एवनानै जोङो फाथोखौ सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो बेनिफ्राय फाथोआ रज'नो
औ
नै नै दान मोनसेबा दान मोननैनि उनाव गोजौ गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ फाथोआ देरबोब्ला जों बे खौ मुथा मुथा खानानै जों हाथायाव फाननो लांनाय
औ नोंगौ‌ नोथां
बेनिफ्राय जों बेखौ गोजौ जाबा जों बेखौ दाननानै फाथोखौ जों फाथौनि बिलाइखौ खानानै सान्दुुंआव फोराननाय जायो फोराननानै जों बेखौ गोरान जानायनि उनाव जों बेख खौ नारजि मुं होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय बेनि देन्थाखौ जोङो हाखर एबा लङाफोराव दोननाय जायो फेसे बेनि बिगुर खौ जोङो मोननो थाखाय
औ
बेनिफ्राय जों बेखौ जों बेनि बिगुरखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनो जेरैहाय साथिनि साथिखौ अर फोजोंनायाव बेबायदिनो दुरुं बा नायनायाव बेबायदिनो गोबां खामानियाव जों बाहायनाय जायो नारजिखौ जों गोबां जों अमा बेदर ना बायदि फोरजों जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों गामि एबा गामि एबा ओनसोलफोराव जों
औ
सोरबा सुबुङा रुंसारि जायोब्ला जों बेखौ दाहा हेंगार नाय हिसाबै जों फाथैखौ
औ
औ
बेबायदिनो फाथोखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां
थिग नोंथाङा बुंनाय बाददिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बिबदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ए एखे रोखोमनि आबादखौ मावो आरो नोंथां फाथोनि आबादखौ औ थिग बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानैबो ओ गोबां सुबुङा जेनेबा न'खरखौ सुंथादों एबा न'खरखौ जौगाहोदों नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानैबो गोबां रां मोनो नालाय बेखौनो ओ फाननानै जोंनि जेनेबा न'खरनि गथ' गथाइफोरखौबो फरायनायाव थुलुंगा होदों बिदिनो न'खरनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद एबा मैगं थाइगंफोरबो फाथोखौ फाननानै ओ बायना लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंगौ
आइथिग बेबायदिनो बिदि जा